औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना
औ
हेलौ नोंथां औ गोजोन मोना बिलिनि नोंथांनिसिम मोजां औ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो
औ औ औ औ औ थारैनो दा नोंथांनिसिम आं मोनसे सोंथि सोंहांदों नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना।
औ ओ
औ औ औ थारैनो औ आंनि सोंथियानो जाहैबाय नोंथाङा हारिमुनि फारसे जाखि खिनिनो रोंगौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ आं नाजागोन नोंथां औ नोंथां नोंथांनो
औ औ औ औ दे फोरमायो नोंथां औ खोनादों खोनादों खोनादों
जोंनि हारिमुवानो जाबाय बर' हारिमुआव ओ जोंनि। ओ हारिमु। होनोब्ला जोंनि मोसानाय मुसुरनायानो जोंनि ओ हारिमु बे मो सानाय मुसुरनायखौ जोङो बांसिनलि जोंनि बैसागो फोरबोफोराव जोङो बाहा ओ मोसायो दा बैसागो जों ङो ओ गा गामिनि मोनफ्रोमबो नखराव थांनानै गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो ज' ज' ओंखारनानै जों बैसागो मोसायो। ऐ बे बैसागोनो मो थानायावहाय जोङो मोनफ्रोमबो ओ न'खराव ओ। माइरं बा फै जों मागिनानै जोङो बे खौ बैसागोनि लास्ट दाव जोङो बेखौ खाना जानाय खै जोङो नुनो मोनो आरो। बे बैसागो मोसानायाव बे बैसागो मोसानायाव। ओ। जों खाम जथा सिफुं सेरजा हारमुनियाम बो हा। आ बायदिसिना लानानै बैसागो मो सायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
खामखौ जोङो उम फुंनिफ्राय लान गेजेराव ओ आरोबाव जों जथा बायदिफोरखौ जों लानो हायो। खाकु उम अवाननिखौ मालाय हायो सेरोजा
औ नंगौ नंगौ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ। थारैनो
नोंथांनि आरोबाव गुबुन मोनसे सों थिखौ सोंनो हागोन।
औ औ दे सोंलाय नोंथां।
औ नों बिथांनि जायगायाव ओ बेफोरबायदि मोसानायखौ नाङा नुनो मोनो ना।
औ थारैनो हारिमु होनोब्लाथ' नोंथां मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय आसार खान्थि नेमखान्थि नङा होमबा नोंथां? बेफोर थाखाथायार जेरैहाय मेथाइ रोजाबनाय। मोसानाय मुसुरनाय गान्नाइ जोमनाय आसार खान्थि जानाय लोंनाय।। बेफोरनो हारिमुनि मोनफा मोनफा
औ
दालाय नङा होमबा नों
औ नोंथां नंगौ
औ औ थिग बेबादिनो मोसानायाबो मोनसे हारिमुजोंनो नांथाबनानै थानाय मोनसे थुनलाइ एबा, हारिमु नङा होमबा?
औ नोंथां नंगौ।
बेबादिनो जों मोसानाय होनोब्ला जों बायदिसिना मोसानाय नुनो मोनो, जेरैहाय खेराइ मोसानाय बैसागु मो मोसानाय थांनाय मोसानाय बाग बागुरुम्बा मोसानाय थिग बेबादिनो हम मेथाइ खननायनि रोजाबनाय रोजाबना मोस नाय नङा होमबा नों थां उम उम थिग बे बादिनो आङो बैसागु मोसानायनि फारसे एसे नोंथांनो आं फोरमायनो सानदों दा बैसागुखौ जोङो ओरैबादि नुयो बैसागु बोथोराव रंजा बाजा देलाय मालाय सेंग्रा सिखोरा बोराय बुरै गथ' गाथाय गाजा गोमजायै मोसानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ बेनि गेजेरजों जोङो मोसानायाव बा बायदि दामजु लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय खाम सिफुं ज' था सेरजा गंगोना
औ नोंगौ नोंथां
बे दामजुफोरनि गोमनाय एबा रिंखांनाय सोदोबफोरानो जोंनि गोसोखौ मा होनो बेखौ जोंनि गोसोखौ औ बोदोर खालामो रंजाखांहोयो उसिफाव फैयो नङा होमबा जोंनि गोसोखौ औ औ थिग बेबादिनो जोंनि गामियावबो जोङो रंजानाय बाजानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जेरै हाय मागो द'मा बो जों रंजायो बैसागु फोरबोआव जों रं जायो गामि गामि मोसाग्लाङो मागियो नङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो जेरैहाय जों बैसागुआव गेदेर गेदेर हाबाफारि लानानै गेदेर गेदेर मोसानाय मुसुरनाय गान गान रोजाब नाय मेथाइ रोजाबनाय बायदि बायदि गेदेर गेदेर हाबा फारि खुङो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
जोंनि आगोलनिफ्रायनो जों फालिबोबाय थानाय नङा होमबा? हारिमुनि मोनसे थुनलाइ मोस सानायाबो नङा होमबा नों थां
औ नोंथां नंगौ।
जोङो औ औ थिग बेबादिनो जोङो मोसानायखौ माब्लाबाबो गारनो हानाय नङा नङा होमबा नोंथां बैसागु मोसानायखौ।
ओहो गारनो हाया नोंथां। औ नों खोनोनादों नोंथां।
उम उम मोसानायनि गेजेराव आरो दंबावो खेराइ मोसानायनि बागै नोंथांनो आङो एसे ओ फोरमायनो सानदों नों थाङा खोनासंनो हागोन ना?
औ नोंथां निस्सय आं खोनासंनो हागोन नोंथाङा बुंलाय?
खेराइ मोसानायाबो मोनसे हारिमुनि दालाय एबा दासा
औ नंगौ।
औ औ थिग बेबादिनो खेराइ मोसानायाबो गोबां रोखोमनि थायो। जेरैहाय संसारनि खेराइ उमाव एबा आम खेराइ दर्सन खेराइ एब बा माइनाव खेराइ नङा होमबा नोंथां? आरो जेरै दङ फालो खेराइ आ एबा बाथौ खेराइ नङा होमबा नोंथां थिख बेबाद दिनै खेराइ संसार खेराइनि बागै आं एसे नोंथांनो फोरमायनो लानि।
दे नोंथां।
हाय उम संसार खेराइखौ गोदान बोसोरखौ बरायनो आरो लोगोसे मानसि दुमसि दि मिथिंगानि गासैनिबो मोजां हास्थायनानै बैसाग दाननि सेथि सान एबा हाबथायाव संसारनि खेराइ खुंनाय जायो नोंथां। खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
थिग आरो मोनसेबाव उमाव उम्राव एब बा आमथि खेराइ बेनि बागै एसे सुंद'यै सावरायनि नोंथां। खोनादोंना औ। औ बे आमथि खेराइखौ। आसार दानाव बो थोरनि आबाद फिथाइ सामथाइ आरो सुबुंनि मोजांखौ हास्थायनानै खुंनाय जायो नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
खोनादों औ मोजां दर्शन खेराइ एबा माइनाव खेराइ बे खेराइ खौ कात नि सेथि सानखालि माइ माइरं फिथाइ साम थाय रां रुफाजों बुहुमा उसि फावथों हास्थायनानै खुंनाय जायो नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
खोनादों थिगानो थारैनो आं नोंथांनो फोरमायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों नोंथाङाबो आंनो हारिमु एबा मोसानाय रोजाबनायनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा होननानै आं सानो।
ओह नोंथां नोंथाङा मा सोंदोंमोन आंनियाव?
मोसानाय आरो मेथ थाइ रोजाबनायनि बागै एसे माबाफोर आंनो फोरमायनो हागोन नामा होननानै।
औ औ नोंथां खोना ओ नोंथांनो आङो रोजाबनाय नि बागै एसे फोरमायनो थांगोन। ओ जोंनि बैसागो मोसानायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो ओह जा खिनि जों दा बैसागो। ओम मेथाइ रोजाबोगास ए बेफोरो जोंने खुगा खुगा मेथाइफोरबायायदि जायखौ जों खाम सि जथा बायदिसिना दाम जु लानानै जों दामो ‌। आरो मोसायो हिहिफोराबो बे गोसोनि आ सोदोब देंखोजों मोसा हां फुर जाबावो आरो।
जायो जायो थारैनो जायो नोंथां औ नंगौ नंगौ।
फोरनि गोदोनि जि खेने आ जोंनि
जा औ।
आ गेदेर गोलाव बि बिथांमोना जा मेथाइआव गोसो दंमोन बिथांमोनहा बेफोर मेथाइफोरखौ दिउ गुननानै ओ सिगांनिफ्रायनो रोजाबबोगासिनो। दोंयो जायफोर मेथाइफोरा दासिमबो जोंनि गोसो ओ। उम ख' जों गलि होनो हायो आरो ‌।
हायो हायो थारैनो नितसय नंगौ नं
ना गोबां बेफोरबायदिनो बैसागो आ जोङो ए मेथाइफोरखौ दों दासिमबो खोनानो मोनो। जायखौ जोङो इयननाव लाख बे जोङो आ बे बैसागो मेथ फिथाइखौ जोङो लानानै थांनांगोन आं आरो जोंनि बे बैसागु मोसानायखौ जोङो बुहुमाव देखायबाय थानो हानांगोन बुहुमनि साफ्रोमबो मानसिनो जों देखायनो थानांगोन
औ औ थारैनो आरो मोनसे सोंथिबाव नोंथां खोनादोंना नोंथां खुगा मेथाइ माखौ होनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना आंनो
औ नोंथां आं एसे नोंथांनो फोरमायनानै गोजोननाय मोनगोन बेखौ ओ जाय मेथाइआनो खि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय दं। जाय मेथाइखौ रावबो लिरगिरि फोरनि जाय मे थाइनि जाय मेथाइनि रावबो लिर गिरिफोरखौ जोङो मोननो थाङा बे सासेनिफ्राय सासे सासेनिफ्राय सासे बेफोरबायदि मोनसे जुगनिफ्राय मोनसे जुगजों बारबो गासि दं जाय फोर मेथाइफोरा बेफोर मेथाइखौनो जों खुगा मेथाइ होननानै बुङो
औ थारैनो आरोबाव औ औ नंगौ नोंथां
गोबां बिनो खुगा मेथाइ जों मोननो थाङो जेरै गथ' बुरखायनाय मेथाइ बेनिफ्राय ओ ओ मैगं खानाय मेथाइ बेनिफ्राय मोसौ गुमनो थांनायाव रोजाबनाय मेथाइ औ लावखा औ औ लावखार मेथाइ बिदिनो गोबां मेथाइ फोरखौ जों मोननो थाङो आरो। बेफोर मेथाइफोरा नि रावबो लिरगिरि जों नुनो थाङा। बेफोरो खुगाजों खुगा ओ सोलिबोबाय थानाय बेफोरबायदि मेथाइखौनो जोङो। खुगा मेथाइ बुंनाय जायो नोंथां।
थारैनो नोंथां औ थारैनो नोंथांजों मोजां खोथा सावरायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ
खोनादों औ थारैनो नों थांजों सावरायलायना मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय। नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आंनो जाखिनि हानाय नोंथाङा आंनो फोरमायना होनायनि थाखाय आरो सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय।
औ नोंथां गोजोन्थों नोंथां बेफोरबायदिनि उनावबो गोबां ओ फिन मोननाय नोंथां औ नोंथां दे। आं खामानि मावदो